हेल'।
औ नोंथां मोजाङै खोनादों ना।
खोनादों औ खोनादों।
औ औ जोङो बिदिबा दा उम बोथोर सोलायनायनि बागैनो सावरायनोसै नामा एसे।
औ जायो नोंथां सावराय जायो।
औ औ। जिहेथु माने बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओं गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै माने बोथोरखौहाय गोबाङानो राननानै सावरायनायखौ नुयो। अब्लाबो जोङो माने बे दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बे मोननै आं माने बे दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथ बोथोरावहाय मोननैयाव ओ बाहागो राननानै माने बिनि सालायबोनाय बा आथिखालाव माबायदि दङ। बेखौनो माने ओ एसे फोरमायनानै होनो सानबाय नोंथांनो। जिहेथु उम बोथोर बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै नो जोङो गुबुन गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रोखोमै। जानाय थानाय सोलिनाय बेफोरो माने ओ सोमोन्दो थायो नालाय।
नोंगौ।
ओमफ्राय जोङा फारसेथिङै बोथोर सोलायनायनि थाखाय माने मा मा जों मोगा मोगि जानो गोनां जाखो बा बोथोरा माबोरै ओ सोलायबोखो।
औ।
इखौ एसे माने आं फोरमालांसै। ओ जिहेथु जोङो ओ नायनो थाङोब्ला जों उन्दै उन्दै समावहाय जोंनि माने दैज्लां बोथोरानो हग बा मेसें बोथोरानो हक जोङो जेबायदि माने थासारि नुबोदोंमोन। बोथोरनि सायावहाय। नाथाय आथिखालावहाय ओ बे बायदि थासारिखौ थारलायै माने सोलायनाय बा ओ उम। था बेबायदि जानाय बेफोरबायदिखौ लासै लासै माने गोबांनिफ्राय गोबांसिन नुबाय थानाय जादों आरो ना। जिहेथु बेनिनो मोनसे बिदिन्थि बादियै गिबियावनो आं बिदिन्थि होनो सानदों दैज्लां बोथोरनि खोथा जेब्लाना खि माने जोङो उन्दै उन्दै समावहाय फरायसालियाव थाङोमोन। बेबायदि समाव ओ अ अखाया गो हायोब्ला आथिखालनि बादि बेबादि अखा खोरोमनाय सारन्थाइ गावनाय बेबायदि गोबांथार बेबायदि नुनो मोननाय जायामोन। नोंगौ अखाया खोरोमो हायो होम्बाबो माने जुब जुब जुब गोबां अखा हायोमोन आरो। हायोबा हायो बेबायदि ओ उम बानाबो जायोमोन जानाया। नथाइ आथिखालावहाय ओरैबायदि बियो सोलायफैबाय फैयै फैयै माने माब्लाबा अखा हायालासिनो गोबां अखा खोरोमनानै सारन्थाइ गावनानै बेवहाय जिब-जुनार मानसि दुमसि बिफां लाइफां जिउआरिफोरनि जिउ खहा खालामनाय बा गोबां ओ माने खहा खालामलांनाय बेफोरबायदिया माने जोंनि थाखाय गोबां गिख्रंथाव जानानै फैबाय आरो।
औ।
ओ बेबायदि दा आरोबाव ओ मोनसे बिदि थि आङो ओ बेबायदिनो मेसें बोथोरनिखौ नोंथांनो फोरमायबावदिनि माने ओ जेब्ला जों उम उन्दै समावहाय फरायसालियाव थाङोमोन बा फुंबिलि समावहाय जोङो गेलेयोमोन। उम उन्दै समावथ' मा माने मालाब फुं जायो माला हर जायो माला सोराङो बेफोरखौ माने जेबो गामियाव थानाय हिसाबै जोङो बारा खेर खेरामोन गोजांब्लाबो जों बेयावहाय माने गोजांदों होननानै न' सिङावहाय जि सिङाव एब्रेनानै थानाय बेफोरबायदिनि जेबो जों साननो रोङामोन। ओ माब्लाबा फुंबिलि समावनो बेबायदिनो पास्था सारिथा बेबायदियाव सिखारनानै आबै आबौमोनजों बा बिमा बिफा आइ बाबामोनजों जों बिद बिदि अर सायफानाय गेलेथिंबायनाय बेफोरबायदि जोंहा गोबां माने सोलिबोदोंमोन। दा बेबायदि समावहाय जों नुनो मोनोमोन जे जेब्ला गोजां बोथोर भहर जायो। बेबायदि समावहाय ओरैबायदि खुवा खुयोमोन माने ओ ससे ओ सासे सुबुङा सासे सुबुंनिफ्राय एसे गोजान ओ दावलां ब्लानो माने बेखौहाय खुवा खुनायनि गेजेराव नुनो बा ओन नुनो मोनै बेफोरबायदि जायोमोन आरो आन बायलायनाय बेफोरबायदि जायोमोन खुवा खुना होथेयोमोन। नाथाय दा आथिखालावहाय नुनो मोनबाय जे उम माने गोजां बोथोर बहर जायोब्लाबो बेबायदि खुवा खुनाय बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनो हमबाय। बा नुनो मोननाय जाला बारा। दा बेबो थारैनो माने बोथोर सोलायनायनि थाखायनो माने बुंनो नांगोन ओ जे दु माने जोंनि बोथोर सोलायनायाबो फारसे बिथिंनिफायल' नङा गोबां गुबुन गुबुन बिदि जानो हागौ ओंखायनो आङो नोंथांखौबो बेनि सायाव एसे माने फोरमायनो खावलायग्रोबाय आरो।
औ नंगौ ओ नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों बेबायदिनो जोङो माने बोथोरफोरखो बोथोर सोलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोङो। गोदोनि बेखौनो मोनांगो जों गोदोनि गोजां बोथोर आरो दानि गोजां बोथोरजों जोङो रुजुनानै नायोब्ला गोबां फारागखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो मोनसे समाव बा गोदोनि समाव जोङो मोनबोदों जे ओ ओरैबायदि माने ओ बोथोरा गुसु जायोमोन ओ बार सिव सिव जु बारोमोन बा ओमफ्राय बे मागो दमासि समाव जोङो। ओरैबायदि नुनो मोनोमोन जे जोङो माने नुलायानोमोन आरो जोङो ओअ न'सेनिफ्राय बै न'सेनि न'खरखौनो जोङो नुहुरलायो बेबायदि माने खुवा खुनानै गुंग्लेट माने एकदम नुलायै खोमसियै जालायोमोन बेफोरबायदिखो जों नुनो मोनोमोन ओमफाय गोजांनायाबो जोबोद गोजाङोमोन। नाथाय जोङो आथिखालाव बेफोरबायदि खुवा खुनायखौनो माने नुनो मोनला आरो माने नुनो थांला जे गोजां बोथोराव बेबायदि खुवा खुयोमोन बेबायदि गुसु जायोमोन बेबायदिखौ जोङो नुोननो मोनला माने आथिखालाव जोङो बांद्राय गिदिर गिदिर गस्ला जि जोम बायदि गैयाब्लाबो बा जोमालासेनो जोङो थानो हायो मानोना ओ ग बे गुसुआ बांद्राय जानो जानायखौ जों नुनो मोनला बेफोर जाहोना जाहोन होननानै बुङोब्ला जोङो आबहावा बे सोलायनायखौनो होनांगोन मानोना जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जानायनि जाहोनाव बा गाज्रि जानायनि जाहोनावनो बेफोरो लासै लासै सोलायबोनो हमदों बा गुदुं गुदुं थासारिफोरा फैनो हमदों जोंनि माखासे ोंगो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोङो बायदिसिना मेसिनारिफोर जोङो दाजेमफोर बा गारि मथरफोर जोङो डिजेल पेट्रलजों जोङो सालायनायनि जाहोनाव बेफोरबायदि बे गारिनि खामनाय उखुन्दै गनाय लोगोसे बे गारिनिफ्राय गुदुं उम अर बायदि माने गुदुं ओंखारनाय बेफोरनि जाहोनावनो बे जोंनि आबहावाया सोलायबोदों एबा जोङो गोदोनि बायदि गुसु खौ मोननो थांला बा नुनो मोनला जोङो आथिखालाव माने गोजां बोथोरब्लाबो एसेल' गोजाङसै आरो आरो टाउन सहरनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्लाथ' बा नोगोरमाफोरनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो माने गोजां बोथोरब्लाबो बेयाव मिथिानो मोना आरो जों जे गोजां बोथोर फोर जादों बेयो माने गस्ला बिदिनो गस्ला गुदुं सुइटारफोर बेबायदि जि गोम जोम गिदिर गिदिर जोमाब्लाबो जोङो माने ओरैनो माने सरासनस्रा गस्लाफोरजोंनो जोङो थानो हायो आरो बेबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनोसै हबा बिनि बेफोर मोनफ्रोमबो जों बोथोर सोलायनायखौनो होननांगोन लोगोसे आरो जोङो दैज्लां बोथोरनि खोथाखौ होनोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव गोदोनि समाव गोबां माने अखा हानानै दैबाना जानाय ओमफफ्राय उम बेबायदिनो नांगौ समाव जोंनो अखा हानाय बा नांगौ नांगौ जाय समाव माइ गायो बेनि सिगांनो माने बैसागो समनिफ्रायनो गोबां दै बाना जानानै नांगौ बायदि आलाय ओ आग्लाय फि- ग्लाय दै जानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोमोन बा जायोमोन। ओ लोगोसे ओ बेबायदिनो बैफोर दैफोरजों जोङो माखासे गोबां नाफोर ओ मोननो थाङोमोन बा फैयोमोन नाथाय बेफोरो आथिखाल दैफोरा जोंनो अखा हा-हानानै अखा हादैनि दै बा जों बेबायदि दै लोमस्रावनायखौ जोङो बारा नुनो मोनला। जायो नाथाय बबेबा बबेबा जायगाफोरावल' खना-खनला जायगाफोरावल' जायो। ओ जोंनि जायगाफोराव जों ओ माने दा बिदि जानायखौ नुला आरो
उम
ओमफाय ओ बेबायदिनो बेफोर मोनफ्रोमबो बोथोर सोलायनायनि जाहोनावनो जादों होननानै जोङो बुंनांगोन। मानोना आथिखालाव बे ओ बिदुंफोरा ओ गुदुंनिफ्राय गुदुं जाबोगासिनो ओ लोगोसे माखासे बिफां-लाइफांफोराबो जोंहा दानस्रांनानै खमायलांगासिनो ओ बे- फोरबायदि ओ मिथिंगानि माखासे ओ जोङो ओ बिफां-लाइफां बा हाग्रा बंग्राफोरखौ खौ जोङो दानस्रांनानै सिलिंखार खालामनायनि जाहोनावनो बेफोर उम अखा हायैनि जाहोन बा जोंनि ओ दुंनाय बा बिदुं बिदुङा बांद्राय दुंनायनि जाहोन बेफोरो जादों होननानै जोङो साननानै लानो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ ओमफाय ओ बेबायदिनो नोंथां जोङो बोथोर सोलायनायनि ओ एबा जोङो बेफोरबायदि नुनो मोन बोथोर सोलायनायनि जाहोनफोरखौ जों बेफोरबायदिनो नुनो मोनो गोबां आरोबाव माखासेफोर जाहोनफोर दंबावो। ओ जोङोथ' बेखौ जोङो माने दसे समावनो जों बेखेवजोबनो हानाय बेफोरबायदि नङा आरो नोंथां ओ जेखि जाय नोंथां ओ नोंथांजों बेफोरबायदि आबहावानि सोमोन्दै बा बोथोर सोलायनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायनानै ओ मिथिलायनो मोनबाय बा जोङो मानि मा जाहोनाव बेफोरबायदि जाहोना जादों बेफोर- खौ जोङो एसे सावरायलायनायनि गेजेरजों ओ मोनथिलायबाय। ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय थाबाय। जों
जागोन दे नोंथां नोंथांनिसिमबो बे आबहावा बा बोथोर सोलायनाय बेनि सायाव सावरायलायनानै ओ मिथिलायनो मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे।
औ दे नोंथां
औ